औ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
हेलौ
औ हेल' खोनादों ना नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां आंनि आवासाबो थांदोना नोंथां दे बुं दे नोंथां
औ दायो नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा
आंथ' दा जेबो खामानि मावथ'वाखै नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन दे
औ आं मोनसे फिसा जोंनि बर'नि माने मोनसे औ बै नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन दा
हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन
औ औ औ नाफाम खौ माबायदि बानायो बेनि सायाव आंबो माने इमान नलेजबो गैया मोननाया अब्लाबो आंनि बा जोंनि ओनसोलाव जायखौ बानायो आं बेखौ एसे सावरायलायनो नायगिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं औ नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायो बेनि औ बिनि सायावनो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ
दा नोंथाङा फ्रिबा आं बुंलांनोसै
औ जागोन नोंथां दे सावरायलांनो हागोन नोंथाङा
औ औ आं नुबोनाय हिसाबाव आरोना नाफामखौ जेनेबा जों बांद्रायानो नाखौ जोङो बायनानै बानाया नाफामखौ बा माबाया जोङो बांसिन गामि ओनसोलाव नुनो मोनदों आङो गोदोनिफ्रायनो सोरनाबा फख्रि खारनाय फुख्रि सारनाय माने खारनाय माने एसे आलादा जायो जोंनि
माबायाव गामि ओनसोलाव जायगा जायगा लानानै माखासे रावखौ बाहायो नङा होनबा नोंथां औ औ औ बेखायनो जोंनि माने बयबो बुजिनाय हिसाबै आं बुंनोसै सोरबाया फुख्रि सारनानै ना मोनो सोरबाया गोरनानै मोनो सोरबाया बेबायदिनो सेन खखा बायदिसिना माबानानै मोनो बिसोरो बांद्रा फ्राय माने मालाबा समाव बांद्राय मोननाय जायो आरोना नाखौ सम लाना सम बेबायदिनो माखासेखौ जाबाय माखासेखौ फोरानना दोनो फोरान दोननानै मोजां फोरानो आरानो अरावबो होयो सोरबा सोरबा अरावबो फुरानो सान्दुङावबो फुरानो बेबायदिनो ना खौ मोजां फोराननानै माने रानखांनायनि उनाव आरो जोङो
औ
गोबां नुबोदों बेबायदिनो गामि ओनसोलाव सोरबाया फुरानो सोरबाया अराव होयो सान्दुङाव फुराननायनि उनाव जायखिजाया मोजां राननायनि उनाव बेखौ नाफाम बानायनो थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरोना नाखौ गोरान खालामनानै ओमफ्राय जेब्ला गोरान जायो मोजां गोरान जानाय उनाव उवालाव बेखौ देग्लिनानै दोननायखौ नुनो मोनो जेरै सोरबाया आथिखालाव भयाम बा बायदिसिना माबायाव दोननायखौ नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनि हिसाबाव जों उन्दै उन्दैयाव नुबोदों औवा हासुं
औ नंगौ
औ औ औवा बुरखानि हासुङा बिराद मोजां जायो माने गिदिर नालाय बेनि हासुङा औवाया गेदेर नालाय
नंगौ नोंथां
औ बेखो गोबां नुबोदों आरो आङो बा खोनाबोदों औवा हासुङाव दोननाय जायो होननानै
औ
औ नाखौ देग्लिनानै उवालाव देग्लिनानै सोरबा सोरबा माने बै थासनि माबाखौ होनाय नुनो मोनो आरो थास थाराबो होनजायो बा थास' बिथररायबो होनो जोबो सोरबा गामि बा जायगा लाना जायगा बिनि माबा होनायखौ नुनो मोनो बेजों होफानानै देग्लिनायखौ नुनो मोनो आरो उवालाव ना गोरान औ बेखौ मोजाङै देग्लिनानै बेबायदिनो
सोरबा भया मावदोनो सोरबा आथिखालाव भया मावदोनो आरो गोदो गोदाय थ' औव हासङावनो दोननायखौबो बांसिन नुयोमोन आङो
हम
मिथिगौ आरो औवा सिङाव दोनो दोननानै जेब्ला औवा हारसिङा बुंबाय माने कमप्लिट जाबाय आरो बिनि सायाव संख्रि बा खारै बेबायदि होनानै माबा माबि आरो बेनि सायाव होनायखौ नुनो मोनो नुनानै बेखौ मोजां खाथुमना दोननायखौ नुयोमोन आरो आङो संख्रि बा खारैखौ होनायखौ नुनो मोन आरो बुंनाय जायो बेखौ गेजेर गेजेर आंबो उन्दै समाव बेखौ मानो होनाय जायो होननानै सोंफ्लांदोंमोन बे खथादोंमोन आरो आबै आबौ बा गामिनि मानसिफोरखौ सावरायनाय खोनाबोदों माने एम्फौ जायिनि थाखाय जेनेबा नाफामाव एम्फौ जाया बा जायिनि थाखाय खाय बे संख्रि बा खारैखौ होनानै बेखौ मोजाङै खाथुमना दोननायखौ माने बिसोरो बुंबोदोंमोन आरो बै दिनाव नाथाय दानि दिनावथ' बैबायदि माबाखौ नुनो मोना मानो होनबा दा भयाम बा बायदिसिना माबायावसो दोननायखौ आं नुनो मोनसै मानो होनबा जोंनि मानसिया अलसिया जाबाय औवा हासंखौ दाननानै बा माबानानै जोबनो रोंला
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव आं दासान्दि माने बै माबाखौ नुनो मोनला आरो औवा हासङाव दोननाय माबाखौ नुनो मोनला
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबा माबायदि आं मिथिया नाफामखौ माबायदि बानाय नोंथाङाबो बे न नि सायाव एसे सावरायनाय हिसाबै नोंथां नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि माने नाफामखौ बानायनाय जायो आरो दानि जुगाव बा दानि मुगायाव आथिखाल मुगायाव बा गोदो गोदाय माबायदि दोनबोनाय आबै आबौमोनहा बोराय बोरै गोदोनि बिसोर माबायदि दोनबोनाय नोंथाङा एसे खौबा फोरमायना होबा आंबो माने मोनथियैखौ मोनथिगोन आरोना
नंगौ नोंथां
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंसोरनि बिथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बानायनाय जायो नाफामखौ
औ औ दे
दे सरासनस्रा बुंनो थाङोब्ला नोंथां नाफाम बानायनायखौ दहाय नों खोन्थाबाय गुदिननिफ्राय लानानै जोबजासिम प्रसेसखौनो नोंथाङा खोन्थालांखाबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ
बुंनो थाङोब्ला नाफाम बानायनाया नों जेरै सावरायदों जोंनि ओनसोलावबो फ्राय बेबादियैनो बानायनायखौनो नुनो मोनो नोंथां ओरैनोथ' आंबो टाउन सहराव रायजो जाबोनाय हिसाबै फ्राय दा जोंनि टाउन सहराव नाफाम जेंाखौ गोबांद्राय नुनो मोनला होमबाबो बिनि अनगायैबो जों सिगाङाव आं जा उन्दैयाव नुनो मोनदों बेनि सायाव एसे गोसोआव दङ आरो नोंथां बेखौ आङो फंनैसो बुंलांै आरो नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां दे
बुं बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां दै देरनानै गामि ओनसोलफ्राव थाबैब्ला नाफोर हमनाय ना सारनाय दहाय नोंथांादों जेनेबा सेन सानाय खखा सानाय बा द दहलाफोर जामफलिफोराव थेनानै सारनाय गोबां बिबांनि नाम मोनो दैज्लां बोथोरनि उनावथं उनाव नङा होमबा नोंथां बे नाखौ जोङो नाफाम देनायाव नाखौ फिसा गिदिर मिक्स खालामनानै देनाय जायो लगाय मोनसे लना देनाय जाया आरो बेाहाय बेबादिनो नाखौ मोजाङै सायनानै खि गारनानै बिगुरि गारजोबनानै मोजां सायनानै बेखौ साननै सानथाम सिहालागै सान्दुङआव आरो अराव होनानै मोजाङै फोराननाय जाग्रो आरो बिनि उनाव औ नाखौ फोरानखनायनि उनाव जोङो नाफाम रेदिि बानायनो थाखाय थास' गांखं ना मा होनो बेखौ नोंथां थास' बिथ'रैबो होनो खोमा जायग बेखौ खानानै लाबोनानै हानानै ना गोरानजों थास'बि देन्थाजों जयै उवालाव होनानै देनाय जायो नोंथां देनानै बेखौ दुहु दुहु फावदार गुन्दै बादि गुन्दै बानायनानै भयामाव एबा औवा हाबसुं गोदोहाय आबै आबौमोननि दिनाव बांसिन फ्राय दहाय नोंथां होननाय बा जेव हासुङाव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां
बा नोंथां औवा हासुङाव सोनानै थुम थुम सोनानै जाहाथे बार हाबनो मोना बेखौ बार हाबनो मोनैबादि गोरायै खाथेनानै बा मुथेनानै दोननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबोओंखारादों बे दहाय सिगाङावसो सिगांाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेने एम्फौ जानो हायोबा मुसियै बादि माखासे
औ
संख्रि एबा खारै होयो होननाय नोंथां बे नंगौ नोंथां बेखौ आंबो एसे एनै खोनाबोदों बे नुबोनायबो खनसेसो जाबोदों आरो जाहाथे बिदि होयोब्ला जाया जाहाथे मुसिया मुसिनो हायिबादि गोरा बारहाबनो मोनै मुथेनानै दान मोनसे दान मोननैसो दोननानै नाफामखौ जानाय जायोबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नाफाम जानो थाखाय एसे था सम लायो नाफामा बेनिफ्राय आथिखालावथ जों बांसिन फ्राय टाउन सहरावबो भयामाव फिसा फिसा भयामाव बार हाबनो मोनि सिस्टेम माथेनानै दोननानै बानायनाय खौ नुनो मोनो नोंथां नाफामखौ अ बे नाफाम बानायनि सिस्टेमा बेनो नोंथां आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला टाउन सहराव फ्राय नाफाम देनाया खमखौनो नुनो मोनो टाउन सहराव बांसिनानो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आथि औ नाफामखौ नाफामनि बेसेनाबा आथिखालाव बयाम फिसायावनो दुइस गाहाम थिनस गाहाम लानाय आथिखालाव गोबां दामबो जाबाय आथिखालाव टाउन सहरनि मानसिया थ गोबाङानो नाफाम दैया बांसिन बायनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ
उम उम उम गामि ओनसोलाव जा देयो बेलसो दनोसै बेनि गामि ओनसोलनिफ्राय दैेखांनायनि उनाव टाउनाव फानफैनाय एबा माबाखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आरो नाफामनि प्रसेसा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेबादिनो होमबा उननि आयदायाव जोङो सावरायनोसैलाय ना नोंथां माखासे आयदा औ उननि आयदायाव नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे होमबा औ दोनथसै नोंथां दे